औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
ओ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा ओरैनो दङना दायो?
औ दङ।
नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थांगोन नों सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन।
आंनि सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय आ-आबाद बर'फोरनि आबाद सावराय जागोन ना नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
होमब्ला आं सावरायनो लानोसै नोंथां। होनना बुङोब्ला नोंथाङाथ' मिथिखायो बे बियो बर'फोरनि मोनसे थांना थानायनि राहा होनना बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा बायदि होनना आं सानो मानोना गोबां बर' सुबुंफोरानो आथिखालनि ओ गोदोनिफ्राय आथिखालसिम माइ आबादखौनो मावनानै जाबोगासिनो दङ आरो माइ आबादनि अनगायैबो गोबां आबादफोरखौ जों मावनाय खौ नुनो मोनबोगासिनो गोदोनिफ्रायनो जेरै माइ आबादनि अनगायैबो फाथो ओ थारुन बायदि आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनबोदों गोदोनिफ्राय गोदो बिनि अनगायैबो जों नुनो मोनो जे बै मानलाग्रा ओ मैगं थाइगंफोरनि एबा आबादफोरनि गेजेराव जेरै उम सबाय बिमा बिदिनो पटल बायदि बायदिखौ नुनो मोनदों। बे आबादनि गेजेरजोंनो गोबां बर' सुबुंफोरा गावसोरनि थांना थानायनि राहा खालामनानै लादों एबा बेफोर मैगं थाइगंफोरखौनो खायसेखौ न'आव जानो एबा न'आव जानो थाखाय गायो ओ खायसेखौ फाननो थाखाय गायो बेफोरबायदिनो फाननायनि गेजेरजों एबा फालांगिफोर खालामनायनि गेजेरजों ओ बर' सुबुंफोरा आबाद मावनानै गावसोरनि न'खर खुंनायाव गावसोरखौ सुंथानो हानायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो जोंहा आथिखालाव गोबां आबादारिफोरानो गोबां बायदि बायदि आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनबोदों जेरै ओ आथिखालाव गोबां बयजोंबो ओ आबाद मावजानो लानाय गय आबादखौबो जों नुनो मोननाय जायोसै गय -बादनि अनगायैबो बर'फ्रा जेरै राबार ओ बिफां बेफोर आबादखौबो मावोसै। आरो ड्रागन फिथाइ बेफोरखौबो मावनायखौ जों गोबां नुनो मोननाय जायोसै बिदिनो दाब दाब दा बर'फोरा खायसे खायसे आथिखालाव गोबां स्ट्रबेरि बायदि आबादफोरखौबो मावनायखौ नुनो मोननाय जायोसै। आरो बिनि अनगायैबो ओ खेरमुजा एबा तरमुस ओ बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरजों बर'फ्रा गोबां फालांगि खालामनानै गावसोरनि थांना थानायनि राहाखौ एबा थांना थानायनि राहा लामाखौ दिहुननानै लानायखौ नुनो मोनो। दा बेबायदिनो आबादनि गेजेरजोंनो गोबां बर'फोरा आथिखालाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबोबाय। गोदोनि समाव बर'फोरा आबादखौ मावोमोन नाथाय बेफोरबायदि बेफार फालांगिनि था खाय मावनाय जायामोन गावसोरनि जानो थाखाय गावसोरनि थांना थानो थाखाय बांसिन आबादखौ मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव गावसोरनि जानायनि अनगायैबो गुबुनफोरनो फाननाय एबा फालांगि खालामनाय बेफोरनि थाखायबो आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायोसै बेनि अनगायैबो बर'फ्रा गोबां गिदिर गिदिर साहा बिलाइनि आबादबो मावनायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जायोसै। बेफोरबायदिनो बर' -फ्रा गावसोरनि थांना थानायनि राहा लामा आरो रांखान्थि बिथिङाव गोबां गावखौनो सुंथानो हादों एबा जौगानो हानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोननोसै। बेबायदिनो बर'फोराबो गुबुन हारिफोर बादि सानफा एफा साफा सानै दावगाबोनायखौ नुनो मोनोसै। ओ बेनि अनगायैबो बर'फ्रा आबादनि गेजेरजों ओ गोबां बिथिङावनो सिनाय जानायखौ नुनो मोनगासि नुनो मोनबोदोंसै सोरबा सोरबा आबादनि गेजेरजोंनो आसाम सोररखार भारत सोरखार बायदिनिफ्राय ओ बायदि बायदि बान्थाफोरबो मोननायखौ जों आथिखालाव खोना -नो मोननोसै साफा सानै बर'फोरखौबो बेफोरबायदि बान्थाफोरखौ आजावनो हानाय जों आथिखालाव खोनानो मोनो एबा नुनो मोनो उ आबाद होनना बुङोब्लाथ' जेरै बेफोरबायदि माइ आबाद बायदिसिनानि अनगायैबो जोंहा। बायदिसिना दाउ अमा आरो एम्फौ फिसिनाय बायदिफोराबो जोंहा मोनसे रोखोमनि नो आबाद होनना बुंजायो बेफोरबायदि आबादनि गेजेरजोंबो गोबां बर'फोरानो ओ गावसो रनि थांना थानाय राहाखौ दिहुनदों आरो जिउआव गावखौ सासे जौगासारनाय आबादारि महरै गावखौ गायसननो हादों। उम बेबायदिनो गोबां बिथिङाव बर'फोरा आबाद मावनानै गोबां जौगानायखौ नुनायनि अनगायैबो गोबां दाब दाब जायगाफोराव आथिखालाव बर'फोरा गावसोरनि मावनाय जा आबाद फिथाइ बेफोरखौ ओ दैथायहरनायखौ जों नुनो मोननाय जायोसै। दा नोंथाङा नोंथां मोननि एरियानि एबा जायगानि माखासे आबादफोरखौ माबायदि मावो आरो ओ माबायदि बिथांमोना गावसोरनि थांना थानाय राहाखौ माबायदि खालामना लादों नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां। जोंनि जायगायाव आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला गाहायै माइ आबादानो गाहाय। माइ आबादफोरा बांसिनै आबादारिफोरा बा सुबुंफोरा मावो बेखौनो थांना थानायनि राहा लामा महरै सायख'नानै ला
बिनि अनगायैबो खायसे आबादफोरखौबो मावफादेरनायखौ जों नुनो मोनो जेरै नि गेजेराव गोरान आबाद आरो ओ गिसि आबाद जेरै दैज्लाङाव मावनाय आरो मेसेङाव मावनाय बेफोरबायदि आबादखौबो जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो मा खासे ओ ओ माहोनो बागान खालामनानै मावनाय बे फोरबायदि बा गुवार जायगा खालामनानै मावनाय आबाद बेफोरखौबो जों नुनो मोनो जोंनि जायगायाव।
गोरान आबादनि गेजेराव जेरै बेसर सबायाइ सि
बायदिफोरखौल' जों मोनो बेफोरखौ बिसोरो ओ गुवार गुवार जायगा लानानै गोबां आबाद मावनायनि गेजेरजों ओ गावसोरखौ फोथांनानै लाखिदों। ओमफाय बेनि अनगायैबो मेसें ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय ओ हिसाबै ओ माइ आबादाथ' थाखाबायानो माइ आबादनि अनगायैबो बिदिनो फाथो आबाद मावनाय बा ओ बिदिनो मैगं थाइगं आबाद मावनाय बायदिफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो कबि बान्दा कबि बायदिफोरखौबो जोङो नुनो मोनो। बिनि अनगायैबो गथ'फोरा ओ जोंनि जायगायाव बायदि रोखोमनि ओ फिथाइ सामथाइनि आबाद बा
बिबार गायनायनि आबाद एबा ओ बिफां लाइफां गायनायनि आबाद बायदि फोरखौबो जोङो नुनो मोनो जोंनि जायगायावहाय। जोंनि जायगायाव बेफोरनि बेफोरबायदि आबाद मावनानैनो बर' सुबुंफोरा गावसोरनि थांना थानायनि मा माखासे राहा लामाफोरखौ लादों आरो गावखौ दैदेनबोदों आरो न'खरखौबो सामलायबोदों। बेफोरखौ ओ सिगां समावहाय बर' सुबुंफोरा गावसोरनि ओ जिउ खांनायावहाय गोनां जानाय जानाय लोंनाय एबा ओरैनो न'खर थांनायनि थाखायल' बाहायबोदोंमोन नाथाय आथिखालावहाय बेफोरखौ बिसोरो बेफार फालांगिनि बेलायाव बेयाव लांदों बेफार फालांगनि बेलायाव लांनायनि बेलायाव बिसोरो बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ गोबां गोबां मावनायनि जउनाव बिसोर गोबां रांखान्थि आरजिनो हादों आरो न'खर बेखौबो सुंथानो हादों आरो समाजनि नोजोराव आरो हारिनि नोजोरावहाय बिसोरो सासे जाफुंसार आबादारि महरैबो मुं मोनदों। बेफोरनि अनगायैबो आबाद मावनायनि ओ बेलायाव गोबां बर'फोरानो ओ जाफुंसारदों होननानै बुंनो हायो मानो होनबा बर'फोरा बांसिनै आबाद मावनानै जाखायो बिसोर मा रोखोमनि आबादखौ मावोब्ला माबे समाव मावोब्ला मा माखौ ओ ओगायोब्ला बा मावोब्ला आबादफोरा माबायदि जायो आरो बबे हायाव मा आबादा साबसिनै मोजां जायो बेफोरखौ मोजाङैनो मिथिग बायो जेरै जोंनि जायगायावहाय आबाद मावनो आबादनि थाखाय मोजां होननानै बुं ब्ला बेसर आबाद सिबिं आबादा सबाइ हारिनि आबाद बेफोरो मोजाङैनो जायो लोगोसे गय गय बिफांनि आबादाबो मोजाङैनो जायो होननानै बुंजायो आरो बेनि लोगोसे ओ बिफां लाइफांफोरनि आबादफोराबो गोबाङैनो जायो लोगोसे फिथाइ सामथाइनि आबादखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो बिनि गेजेराव जेरै ओ थालिर बिफांनि आबाद लेबु बिफांनि आबाद बायदिफोरखौ जोंनि जायगायावहाय गोबाङैनो मावनायखौ नुनो मोनो। आरो मैगं थाइगंनि बेलायाव जेरै थारुन बायदिफोरखौ गोबां गुवार गुवार जायगा खालामनानै बिसोरो मावो। आरो कबि अल कबि आलु बायदिफोरखौ बिसोरो गोबां माने गुवार गुवार जायगा खालामनानै मावो बेजों लोगोसे मानलाग्रा हारिनि बि बिफां हिसाबै जेरै जोगोनार खुमब्रा लाव बायदि बायदि गोरसि बायदिफोरखौबो गोबां जायगा गुवार गुवार जायगा लानानै बिसोरो मावो आरो बेफार फालांगिनि बिथिङाव बि बिसोरो बाहायो बा फानहरो बेजों रांखान्थि आरजिनो हायो आरो मोनो जोंनि जायगायावहाय आबाद मावनाय हिसाबै एम्फौ फिसिनाय इन्दि बिफां ओ फोनाय बायदिफोरखौबो जों नुनो मोनो इण्डियानखौ फिसिनानै गोबां आइजो फोरानो गाव गावनि गोनां जानाय गाननाय जोमनाय बा खुन्दुं दिहुननायफोर ओ खुन्दुंफोरखौ दिहुनन्नानै लायो। बेबायदिनो जोंनि जायगायावहाय बर' सुबुं आबादारिफोरा बाय बायदि रोखोमनि माने आबाद मावनानैहाय जाबोदों बा थांनानै थाबोदों नोंथां होमबा दिनैनि सावरायनाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
जागोन नोंथां औ जागोन।
दे।
औ दे नोंथां